औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां सावरायजागोन ना
औ सावरायजागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोंना आयदायानो जाहैबाय आबाद ओ नोंथांमोननि ओन ओनसोलाव गोदो माबायदि आबद आदब खायजाजों आद आबाद मावनाय जायोमोन आरो आथिखालाव माबायदि आदब खायजाजों आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
अ हागोन नोंथां होनबा आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंना
हेल' नोंथां